हेल' नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां खोनादों औ हेल' नोंथां औ खोनादों खोनादों नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां। हेल'।
हेल' नोंथां।
औ खोनादोंं नोंथां।
हेल' नोंथां।
सम दंना नोंथां।
औ नोंथां दङ।
अ दे अब्ला सम दं होनब्ला नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ औ नोंथां सावराय जागोन।
आयदायानो जाहैबाय बर' हारिनि दोरोङारि गेलेनाय। बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय।
औ नोंथां।
होननाय बुङो। दङो बर' हारिनि बा बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय बेनि गेजेराव
औ।
लिरनायखौथ' नोंथाङाबो खोनाखादों जानांगौना नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ अब्ला जों दा गिला गेलेनायनि सायाव माने फंनैसो सावरायगोन नोंथां नोंथांजों औ
बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय एसे
औ औ नोंथां गिला गेलेनायाथ जोंहा मा खासे नेमखान्थिफोर दोङो आरो गिला फिथाइखौथ नोंथाङाबो नुफेरखाबाय जानांगौ गोला लाव जायो बेयो माने हाजोआव मोननाय जायो बेखौ हाग्रायाव मोननाय जायो नोंथां दा बिदिनो गिला सोमोन्दै माने नोंथांजों एसे फोरमायना होनोसै आरो नोंथां खोनादोंना
औ औ औ नोंथां खोनादों
औ गिला गेलेनाया औ गिला गेलेनाया मा खासे नेमखान्थिफोर दङ नोंथां बे नेमखान्थियानो जाहैबाय जेनेबा जोंनि गिला गेलेनाया गासै ओ जोंना माने जिथामथा मुवायाव जोङो गिलाखौ गेलेनाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना गिला गेलेनायखौ जोङो माने जिथाम थाम मुवायाव गेलेनाय जायो जिथामथा मुवानि मुङानो जाबाय ओ सिगां जों गिलाखौ खानजेन खानजेननाय जायो नोंथां गिरि खानखांनायनि उनाव माने खानखांनायनि उनाव जोङो उनाव जोङो लाफा खाननाय जायो लाफानि उनावहाय सानखाय सानखायनि उनावहाय बिदिनो दोर्गा आरो दोर्गानि उनावहाय हान्थु आरो बे हान्थुखौ बोखाखांनायनि उनावहाय जों लंसाय खाननाय जायो आरो लंसायनि उनावहाय आइदै खाननाय जायो आरो आइदै बिनि उनावहाय सिदलुन आरो सिदलुननि उनावहाय अल अलनि उनावहाय मेगन आरो मे गन खानखांनायनि उनावहाय जोबथा मुवा एबा आइटेम होननानै बुङो जायखौ आइटेम हिसाबै माने खाफाल खान्नाय जायो आरो जोङो गासै बे जिथामथा बे मुवाखौ खानखांनायनि उनावहाय माने जोंहा जोबथा खेला थाबावो बेखौ बुङो माने गर खानाय हिसाबै माने जोङो जि जायगायाव माने गिलाखौ फाथिनानै दोनो बे फा थिनाय गिलाखौ माने जे जाय गायाव माने गिलाखौ बहायनानै दोनो बे जायगाखौ माने आवला होननाय जायो आरो नोंथां
औ
आरो आखाइजों गावनाय बे गिलाखौ गिलाखौ माने आखाइजों गावनाय जायोना नोंथां
औ औ नोंथां
औ आरो बे आखाइजों गावनाय गिलाखौ माने गिला आखाइ बुंनाय जायो आरो जायखौ जोङो आखाइजों गावो बेखौ माने गिला आखाइ होनना बुङो दानिया बे गिला फाथिनानै दोननाय आवलाखौ माने ओ उथुमाय एबा गेजेरनिफ्राय गिला आखायजों खोनादोंना नोंथां उथुमाय एबा औ गेजेरनिफ्राय गिला आखाइजों गावहरनानै बे जान्थाइखौ बारहोनां गौ जायो आरो बारहोखांनायनि उनाव जोङो मोनथाम आयदाखौ खानबावनानै उथ्रिसार जानो हायो जेरै गिरि हलाय आरो सिनख्लाब दा बेखौ फानखांनायनि सिगां सिगां माने बै गिला गावनायाव गासै साबा गेलेगिरिफोरा साबाबो जुदि बारहोनो हायोब्ला बा नाम्बार एबा बा पइन्ट मोननाय जायो आरो नोंथां बेवहाय माने खारनायनि थाखाय सोरबेसेबां फाननो हायो बेवहाय माने नम्बर होनाय जायो आरो नोंथां। आरो जुदि साथामल' गेलेग्राया बारहोनो हादोंब्ला थाम नाम्बारा मोननाय जायो आरो। आरो सानैल'आ जुदि बारहोनो हायोब्ला नै नाम्बार मोननाय जागोन नोंथां।
आरो बेखौ फानखांनायनि उनावबो आरो बै गुबुन दोलोआबो माने बेवहाय मोनसेल' दोलो खाननाय जाया ना नोंथां बेवहाय मोननै मोनथाम गेलेगिरिफोरा खाननाय जायो औ बेवहाय माने गुबुन दोलोआबो खाननानै आरो जुदि बेबायदिनो जुदि बिसोर बांसिन गर गर खानो हादोंब्ला बा बांसिन जों गिलाखौ खुबैनो हादोंब्ला बे दोलोआबो माने देरहासार जानो हागोन आरो नोंथां। आरो जुदि बे मोनसे बे मोनसे ओ गुबुन मोनसेनिख्रुइ बे मोनसे जुदि बांसिन खाननो हायोब्ला बा खमसिन गर खानो हादोंब्ला बे दोलोआ माने जेननाय फैगोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
गिला गेलेनाया गासै जेनेबा मोनसे सम हमनाय जायो। बेवहाय माने थामजि मिनिटाव गेलेनांगौ जायो बेखौ। गिला फिथाइया माने नोंथाङा गिला फिथाइखौ नुफेरबायना?
गिला फिथाइखौथ' जों जोंथ' दानि दिनाव नुनो मोनला नों
औ नाथाय गोदोनि समाव जोङो हाग्रा हाग्रायाव मोननाय जायोमोन।
फ्राय हाजोनिफ्राय मोननाय जायोमोन।
थेवबो नोंथाङाथ' गिला गेलेनायनि सोमोन्दै बा गिला फिथाइनि सोमोन्दै खोनाफेरदों जानांगौ ना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा गिला गेलेनायखौ नुफेरबायना?
गिला गेलेनायखौथ' जों बेफोरबायदि दानि दिनावथ' बेफोर खौ नुनो मोननाय जालिया। बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनाखैब्लाबो खोनानो मोन्दों नोंथां।
औ बेयो माने जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि गेलेनाय हिसाबै बे गिला खारनायखौ हमनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नों
गोदोनि समावथ' आबै आबौमोननि दिनाव आजै-आजौमोननि जोंनि आजै-आजौमोननि दिनफोरावथ' माने बेफोर गेलेनायानो माने गामियाव बेफोर गेलेनायखौनो माने बांसिनै नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' जोङो बेफोरखौ नुनो थांलियाना नोंथां। गिला गेलेनायनि अनगायैबो जोङो मा ने दानि दिनाव बांसिन सुबुंफोरखौनो माने बेफोरबायदि जोंना ओ देहाजों बा जोंनि सो ओ जों जेनेबा गेलेनायखौ नुनो मोनलिया बांसिन बिदिनो ओ जेरै ओ मबाइलजों गेलेनाय मबाइलाव बिदिनो गेम गेलेनाय बायदिफोरखौसो जों नुनो मोनसैना नोंथां। गिला फिथाइखौ बे गिला फिथाइया जाबाय नोंथां मोन से बेन्दों महरनि फिथाइ माने ओ बिफाङाव रज'नानै बेयो मोनसे बेयो माने गुबुननि बिफाङाव मान लायो आ दा बे मानलानानै रज'यो। माने गुबुन मोन गुबुन बि बिफाङाव बेयो मानलानानै बिफां गोजौआव थांनानै बेयो मोनसे माने फिथाइ महर लायो नोंथां बे फिथाइया ओ गोलाव जायो आरो बे फिथाइनि सिङाव गोबां बेगर थायो माने गिला फिथाइनि सिङाव गोबां बेगर थानाय जायो नोंथां मोनसे फिथाइनि सिङाव बिदिब्ला बिदिबा थायो बिनिफाय मोन्नाय जायो
औ
टाइसायगेलेयो नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथां औ गिला फिथाइखौ माने बिफांनिफ्राय डायरेक्ट खानानै गेला खानाय जाया बे बे फि थाइनि सिङाव जा बेगर थायो दे नोंथां बे बेगरखौसो माने जोङो हाननानै लाखानानै बेगर
औ
जोंङो गे
औ
बे होनोब्लाथ बिदिनो गिला गेलेनायनि अनगायैबो गोबां गेले गोजोन्नाय दं ना जेरै
औ नोंथां दङ
गेलेनाय बिदिनो काबादि गेलेनाय इक जों गेलेनाय नुनो मोनोना नोंथां
औ औ नोंथां गोदोनि दिनावथ गिला गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन औ
औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो घिलानि अनगायै गुबुन गुबुन बेफोर औ काबादि खारनाय बारनाय गर गेले नायबेफोरबायदिखौ आथिखालाव औ औ नाथाय गोदोनि बायदि गिला गेलेनाय
फोरमाये औ गोमालांजोबनो जेरै दानि जोंनि ओनसोलावथ बेफोरबायदि गिला गेलेनायखौनो जों नुनो